औ
मा खालामदों?
दं ओरैनो।
दे जोंहा साफ्रोमबोनि जिउनि बागै रायलायनि।
जागोन दे।
दे।
जोंनि जिउमाया अराय जोर नङा जोंनि जिउमाया अन्थाइ बायदि। खैला बायदि नङा। गा गासै साफ्रोमबोनि जिउमाया अरायजोर नङा। जिउमाया दानो दं दानो गैया।
नागारना थांनो गोनां जायो साफ्रोमबोनि बे समायना रमायना बुहुमखौ।
थारैनो।
लुबैयो अराय साफ्रोमबो गोसोनि गोसोनि सफुंनो।
थारैनो।
सिमां सिमांजों जुजिनो सुफुंनायाव फैमाल जानाङो जानाङोसो नामा साननो साफ्रोमबोनि जिउमाया।
थारैनो। जों साफ्रोमबो सानो बे बुहुमाव जों माबा मोनसे नङा माबा मोनसे मावलांनो नाथाय जोंनि जिउमाया मालाबदि मा जायो जों रावबो हमस' हाया।
नंगौ थारैनो। जिउमाया अरायजोर नङा।
थारैनो।
साफ्रोमबो जिउमाया थास' बिलाइनि दै बायदिसो दानो दं दानो गैया।
थारैनो जोंजों नायज ज बारलांनो सानो नाथाय जोंनि जिउमायाव मालादि मा जायो जों बेखौ रावबो हमस'नो हाया। दानो दं दानो गैया। गाबोन मा जागोन दिनै मा जागोन जों रावबो बुंस'नो हाया।
थारैनो। गालांनो सानो जिउमाया नाथाय समनि जेंना जेंसि देहानि नारसिननाय लांनायजों अबथिरा जानाङो साफ्रोमबोनि जिउमाया।
जों बे बुहुमाव जोबोद बायदिसिना खामानि मावनो सानो। नाथाय जोङो बैफोर खामानिखौ मावफुंसारनो हाया मानो होन होनोब्ला जोंनि जिउमाया अराय जोर नङा बेनिखायनो जोङो जों सम मथे खामानि खौ मावनो हाया मानो होनोब्ला जोंनि जिउमाया अराय जोर नङा। बेनिखायनो जोङो बैफोर खामानिखौ मावफुंनो हाया जों माबा मोनसे से खामानि मावनो लायो नाथाय जोङो दानो मा जागोन गाबोन मा जागोन जों बेखौ बुं हाया बेनिखायनो जों मिजिं थिनानै थानो हाया।
थारैनो नंगौ थुंगेअ फराय साफ्रोमबोनि जिउमाया दाहा हांमा सुरनाङो बे समायना बुहुमखौ लानानै सिमां सुजुनाय गासैनिबो जिउमाया।
थारैनो। दिमाया थास' बिलाइनि दैबायदि। थास' बिलाइनि दैया जेरै दानो दं दानो गैया बेबायदिनो जिउमायाबो बेबायदिनो दानो दं दानो गैया।
थारैनो नंगौ। थांना थानो लुबैयो अराय साफ्रोमबोनि जिउमाया। लुबैयो अराय साफ्रोमबो गोसोनि सिमांखौ सुजुनो। साफ्रोमबोनि जिउआ।
जों साफ्रोमबो बे समायना रमायना बुहुमखौ नागारलांनो बायो। नाथाय जोंनि साननाय दो जाफुङा। जों माला मा जागोन जों बेखौ रावबो बुंस' हाया।
नाजासे नाजायो साफ्रोमबोनि जिउमाया गावनि सिमांजों जुजियो।
थारैनो जों बे बुहुमखौ। गारलांनो बायो मानो होनोब्ला बे बुहुमाव समायना रमायना। नाथाय जों बे समायना रमायनाखौ सानसे गालांनांगौ जायो।
फैमाल जागोनसो नामा सानो साफ्रोमबोनि जिउमाया।
जिमाया ओरैबायदि जों रावबो हमस'नो हाया जों बुजिस'नो हाया। दानो मा जागोन गाबोन मा जागोन जों रावबो मिथिया।
नंगौ थारैनो। जेंना जेंसि देहानि नारसिनलांनायजों अबथिरा जायो साफ्रोमबोनि जिउआ।
थारैनो।
बे समायना रमायना बुहुमखौ। साफ्रोमबोनि जिउमाया नागारनानै थांनो बायो।
थारैनो
सिउमाया दानो दं दानो गैया।
थारैनो
नेरसोनथि गालांनो सानो जिउमाया। नंगौ थारैनो।
जोङो बे बुहुमाव जों खुसि खुसि थायो नाथाय। जोंनि जिउमाया मालादि माजागोन जोंनि खुसिनि समावबो जोंनो दुखु होगोन। बेनिखायनो जोङो। नांगौ मथे सम मथे जों खामानिखौ मावनो हाया मानो होनोब्ला। जोंनि जिमाया दानो मा जागोन जों बुंस' हाया मोनथि हाया।
मोजां खामानि मावनो अरायबो आगान होयो साफ्रोमबोनि जिउमाया।
थारैनो।
सुबुंफोरनि जिउआ नाथाय थुंगेयो अराय साफ्रोमबोनि जिउमाया। हांमा सुर नाङो बे समायना बुहुमखौ।
थारैनो।
नंगौ थारैनो। लुबैयो अराय साफ्रोमबो गोसोनि लुबैनायखौ सुफुंनो।
थारैनो जेंसा जेंना जेंसि देहानि नाग्लोबनायजों जोंनो मा जागोन। जों बुजिस' हाया।
नंगौ थारैनो।
सुबुंफोरनि जिउमाया माला दं माला दं गैया जों रावबो मिथिया।
नोंगौ। थारैनो नंगौ। नागारना थांनो बायो साफ्रोमनि जिउमाया गावनि लुबैनायखौ सुफुङा जासे।
थारैनो अराय लुबैयो साफ्रोमबोनि गोसोआ जोङो खुसियाव थानो नाथाय। जिमाया दानो दं दानो गैया। बेनि थाखायनो मा जायो जों रावबो हमस' हाया।
नंगौ थारैनो। जेंना जेंसिजों अराय लुबैयो साफ्रोमबोनि अरायजोरा थांना थाजानो।
थारैनो जोङो जिउआव गोबां खामानि मावनो सानो नाथाय जों हाया। मानो होनोब्ला जिमाया दानो दं दानो गैया बेनिखायनो जों बुंस' हाया।
नंगौ थारैनो। मावनो सानो अरायबो गावनि सिमांखौ सुजुनो साफ्रोमबोनि जिउमाया।
जोंनि जिउआ दै बायदि थास' बिलाइनि दै बायदि
गाबोन दं दिनै गैया साफ्रोमबो मानसिनि जिउमाया।
थारैनो
साफ्रोमबोनि जिउमाया अराय जोर नङा
थारैनो
अराय लुबैयो गावनि सिमांजों जुजिनो
थारैनो
बुहुमखौ लानानै समायना रमायना सुजुनाय सिमांखौ नागारना थांनो गोनां जायो बे साफ्रोमबोनि जिउमाया।
थारैनो जोंनि जिउमाया अराय जोर नङा।
थारैनो नोंगौ। हाजासे नाजायो। जिउमाखौ अरायबो साफ्रोमबोनि जिउमाया।
थारैनो
अराय लुबैयो साफ्रोमबो अराय जोर थांना थानो
थारैनो
लुबैयो अराय साफ्रोमबोनि-साफ्रोमबोनि गोसोआ मोजां खामानि मावफुंलांनो
जि जु जुजिनानै मोजां खामानि मावनो अरायबो नाजायो। नाथाय जिमाया दानो दं दानो गैया बेनिखायनो जोङो लामा ससेयावनो थुंगिनांगौ जायो।
नंगौ थारैनो देहानि नारसिनलांनायजों अबथिरा जानाङो साफ्रोमबोनि जिउमाया
थारैनो
नाथाय थुंगेयो अराय साफ्रोमबोनि जिउमाया
थारैनो
दाहा हांमा सुरनाङो बे समायना बुहुमखौ लानानै जिउमाया
थारैनो
नाजायो अराय साफ्रोमबोनि जिउमाया थांना थानो नंगौ थारैनो
जोंङो बै बुहुमाव जोंङो गोबां सिमां सुजियो। नाथाय जों सिमांखौ जाफुंसारनो हाया। मानो होनोब्ला जोंनि जिमाया दानो दं दानो गैया। माला मा जागोन रावबो बुंस' हाया।
थारैनो नंगौ नेरसोनथि गालांनो सानो जिउमाया
थारैनो
मानसिनि जिउमाया दिनै दं गाबोन गैया। साफ्रोमबोनि जिउमाया अराइ जोर नङा।
थारैनो
जिउमाया थास' बिलाइनि दै बायदिसो अन्थाइ खैलानि बायदिसो दिनै दं गाबोन गैया साफ्रोमबोनि जिउमाया
नेरसोनथि गालांनो सानो जिउमाया नाथाय समनि जेंना जेंसि देहानि ना सिनलांनायजों अब'थिरा जालाङो जिउमाया
नंगौ थारैनो लुबैयो अराय गावनि गोसोनि साननायखौ सुफुंनो जिउमाया
थारैनो
समायना रमायना बुहुमखौ लानानै गोग्गायो गावनि गोसोनि जिउमाया गावनि साननाय हनायखौ सुफुंनो साफ्रोमबोनि जिउमाया
थारैनो। जों जिउआव गोबां खामानि मावलांनो सानो नाथाय जोंनि जिउमाया। दानो दं दानो गैया जों माला मा जायोमोनथिस'आ। जोंनि खामानिया बे ससेयावनो आद्रा जालाङो।
गासै साफ्रोमबोनि जिउमाया अराय जोर नङा दिनै दं गाबोन गैया।
थारैनो जिउआ जों जों रावबो गेलेनो हाया।
थारैनो नोंगौ अराय गोसो होसारनानै बे बुहुमखौ थांना थानो लुबैयो साफ्रोमबोनि जिउमाया।
थारैनो।
बिलाइ बायदि दिनै दं दानो गैया।
थारैनो।
बिलाइयाव जेरै दैया खिरियो। अब्ला बे दैया गोलैलाङो बेबायदिनो मानसिनि जिउमायाबो। दे बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बेयावनो दोनथ'नोसै।